थां
हेलौ
हेलौ नोंथां।
ओ नोंथां औ
औ औ खोनादों नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं नै ओ जिरायनानै दङ बार जादों लामायावहाय दा बोथोराबो गरम नालाय
औ नंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो मा बाहेरानि जि सिदलियाव जिरायनानै दङ नोंथां
आतसा औ
उम ओ दा नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन दा नोंथाङा सम होनो हागोन नामा आंनो दसे सम
अ हागोन दे नोंथां दा नोंथाङा मा आयदायाव ओ टपिकखौ लानानै सावरायनो सानदों ओ अन्नानै फोरमायहरगोन
ओ जोङो माने औवानि बागै एसे फोरमायनो नागिरदों आरोना नोंथां माने औवाखौ मा मायाव बाहायनो हायो आरो माबोरै बाहायनो हायोबा मोजां जायो बेखौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा नों थाङा
अ औवानि बागैना
औ
आतसा औ औवा खौथ' जोङो बहुत माने खा ओ खामानियाव बाहायनाय जायो जेनेबा औवाया जोंनि सुबुं जिउनि ओ माबायाव ओ गोबां माने हेफाजाब होयो आरो नांगौ खामानियाव बाहाय औ बाहाय जायो दा गिबियावनो जोङो बुंनो हायो औवाखौ जोङो न' लुनायाव बाहायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ गोदोनि समावथ' जोङो गासैबो बेबो जेनेब्ला ओ न' लुनायाव बांसिनै नांगौ बुस्थुआनो बे औवायानोमोन माने औवा नङाब्लानो जोङो न'खौ लुनो हायामोन
औ नंगौ
औवाजोंसो जोङो न'खौर लुजोबोमोन जेरै खुन्थायावनो होन खुन्थायाव जोङो औवा बुरखा बाहायो नङा होमबा
औ नंगौ
दा औवानि रोखोम होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो औवा बुर खा बेनिफ्राय औवा गुबै बेनिफ्राय जोङो औवा बिलो होननानै बुङो औवा गुबै बायदियानो बेबो खिन्थु एसे गोबासिन सिन जाहैयो आरो बियो औवा फोरदों बेनिफ्राय हाजोनि औवा होननानै बुङो मानसिफोरा आं हाजोनि औवाखौ बारा नुफेराखै
औ
आ औवानि रोखोमा बे आरो दायो न' लुनायाव बाहायनायखौ आं बुंदोंमोन दा औवाखौ गोबां जोङो न' लुनायाव बाहेर जेरै खामि बानायनानै जोङो न' लुनायाव खौ बाहायो बेनिफ्राय खुन्थायाव जोङो औवाखौ बाहायो न' लुनायाव बेनिफ्राय ओ जोङो दर्जा दरजायावबो जोङो औवाखौनो बाहायो न' लुनायाव बेनिफ्राय आरो जोङो औवाखौ बाहायनाय होनबा होनबावोब्ला गोदोनि समाव दिरुं गैयामोन बेनिखायनो जोङो मा खालामोमोन औवाफोरनो खाथि सैनानै जोङो दिरुं बानायनानै आरो न' लुनायाव बेखौबो औवाखौनो बाहायोमोन दा न' लुनायनि अनगायैबो जोङो औवाखौ आरोबाव गोबां खामानियाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो जेरै जोङो हमनानै ला बहाबाफोर जोङो माबा मोनसे आबादि खेथि मावोब्ला बेवहाय जोङो गोबां माने जिब जुनारफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो मा खालामोमोन आबादखौ बासायनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय औाव बेरा दुमनानै होयोमोन आरो औ औवा गुबै नङाबा बुरखाखौ एसे सिंखावनानै लानानै बेनिफ्राय नांगौ रोखोमनि खुन्था गायनानै दानस'नानै खुन्था गायनानै बिदिनो जोङो बेरा होनानै जोङो मा जिब जुनार एबा मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय खेथि आबादफोरखौ जाहाथे नस्थ' जाया बेनि थाखाय जोङो मा खालामोमोन बेखौ बाहायोमोन औ औवाखौ बाहायोमोन।
दा बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ बाहायनाया मायाव बाहायबावो ओ जेरै माबायाव जोङो मानसि जेब्ला जोङो मानसिया थैयोना अब्ला जोङो मानसि बानगारनायावबो मा खालामो जोङो ओ औवाखौ बाहायो ना। औ दा औवा बाहायनायनिबो बिदिनो नेमफोर दङ नेमफोरखौ आङो बारा मोजां मि मिथिला बेयावहाय दा बेनि अनगायैबो आरोबाव आङो औवानि बाहायनायखौ खौ नुनो मोन्दों एबा खोनानो मोन्दों नुनायाथ' नुवाखै थेवबो खोनादों मायाव बाहायो जेरै लेखा एबा
औ
मोनसे दिहुनो ना बेखौहाय ओ औवाखौ जोंनिफ्राय जेनेबा लानानै थांनानै दारिमिन एबा मेचिन माबायाव हैनो थां लानानै थांनानै बिदिनो पेपार दिहुननानै ओ फेफार दिहुननायाव बाहायो औ बिजाब दिहुनायाव बाहायो होननानै आङो खोनानो मोन्दों खिन्थु आङो नुफेराखै आरो।
औ
औ बेनि उनाव आरो आं नुबावनाया औवाखौ बाहायनाय जोङो ओ ओंख्रि जानायाव जोङो बाहायो जेरै औवा मेवा नङा होमबा ओम औवा मेवाइखौ जोङो ओंख्रि जानायाव बाहायो ओ जोंनि बर'नि मा होनगोन मुंदांखा मोनसे गोजाम जेनेबा मा होनगोन बेखौ जानाय ओंख्रि आरो बियो औ औ दोरोङारि ओंख्रि औ औ बे होनगोन जोङो अनलाजों मेवाइ ना दा मेवाइ होनोब्ला माने औवायानो आरो। औवानिफ्राय जोङो औवा गोरलैखौ दाननानै जोङो फिसा फिसा हानानै बिदिनो जाजानाय सिबांखौ बारा गोराखौ नङा। एसे गुरै-गुरै जाजानाय सिबांखौ हानानै लानानै अनला ओंख्रि संनायाव ओ मोजाङै एवनानै होफानानै जोङो औवाखौ ओ। जानाय जायो औवा एबा मेवाइखौ जोङो जानाय जायो आरो आं बेखिनिखौ ओ नोंथांनो एसे फोरमायना होबाय दा नोंथाङाबो एसे ओ नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बाहायनाय औवाखौ नुनो मोन्दोंमोन एबा नोंथाङा नुयो बेखौ फोरमायनानै होदो एसे
आं दा औवाखौ बाहायनाय नुनायाथ' गोबां नुनो मोनो माने ओ जेनेबा औवाखौ ओ माइ खोथिया फैयोना बे खोथिया फोनाय जायगायावबो माने माखासे बोरमा इदिनो दाउफोर मोसौफोर बिनिफ्राय होबथेनो थाखाय औवानि बेरा दुमनाय जायो आरोना बे खोथिया थिलिवावहाय जाहाथे बे फोरखौ गाज्रि खालामा बेनि थाखाय औवाखौ बाहायनाय जायो आरो ना। आरो। बिदिनो माइ गायखांनानै उनावहाय जेनेबा बबेथिंबा लामा हाबग्रा थायो बिदिनो माइ थिलिथिं बेफोरावबो औवाखौ जेंसि होथेनानै दोननाय जायो आरोना बेफोरखौ बेफोरनि थाखाय आरो। ओ औवाखौ जेनेबा बारिफ्राव बिदिनो माबा मोनसे एसे मावनाय गायनाय दोननाय एबा फिफां-लाइफां गायनायावबो बारिफ्राव जोङो माखासे मोसौ मा बोरमा बेनिफ्रायबो होबथानो थाखाय जोङो औवा बेरा दुमनाय जायो आरो सोरगिदिं जाहाथे बिसोरो हाबनानै नस्थ' खालामा जेनेबा दंफां लाइफांफोरखौ जानानै सिफायला सिफायलि खालामा बेनि थाखायबो जों औवा बेरा दुमनानै दोननाय जायो आरोना आरो औवाखौ जों गोबां बाहायनो हायो जेरै खदाल दोनायाव बाहायो औवाखौ
औ औ औ औ
औ आरो सोरबाया खदालनि बिखुंबो बानायो आरो औ आरो सिखानि बिखुंबो बानायो बांसिनानो आरो दानाथ' नै गोदान लहासो होयोना बांसिनानो खम नुनो मोनसै आरोना आरो बायदिसिना जेनेबा सिखा खंखायफ्रावबो बा होयो औवाखौ आरो ओ जेखाइ बायदिसिना खबाइ बिदिनो सेन
औ औ
बायदिसिना ना साग्रा आगजु बेयाव बेयावहाय औ औ बेवहाय बाहायनाय जायो आरोना बेजोंनो गोबां जेनेबा औवाजोंबो गोबां फैसा रां खामायनो हायो आरोना जेरै बेफोर जेखाइ खबाय बिदिनो बायदिसिना ना साग्रा जु जेरै सेन बेफोरखौ बानायनानै फाननानै जोङो गोबां बिदिनो रां आरजिनो हायो आरो बेनि मादावबो जों दा सानद्रि बायदिसिना संग्राय बेफोरखौबो बानायनानै जों फाननानै रां आरजिनो हायो आरोना
औ
आरो बेनि मादाव औवाखौ गोबां बाहायनाय नुबावो जेरै ओ नाफाम नाफ नाफाम बानायनायावबो हासुं बानायनानै दोनोना बे नाफामखौबो हासुुंवाव सोनानै दोननानै औ बाहायनो हायो आरोना आरो बिनि मादाव जोङो गोदोनि दिनाथ' बिदिनो बांद्राय मुवा बेसाद गैयामोन नालाय बेखायनो सुनैखौबो जों बे औवायावनो दोनोमोन आरोना
औ औ औ हाबा खेरायाव ना
औ औ आरो जोङो औ दानियाथ' हाबा खेरयावबो माने बैराथिफोरनो साफा जेनेबा सानै थायो नालाय बैराथिया बेयावबो सुनै औवायाव मोनसे मोनसे सुनै लायो आरोना बिसिनिबो बेयावबो बाहायनाय जायो औवाखौ
औ औ नंगौ
औ आरो जोङो औवा औवाजों सिलिंबो बानायनो हायो जेनेबा गोजौआव सिलिं बानायनो दोननो हायो औवानिया माने साबसिन जायो आरोना थान्दा जायो गुसु जायो बेखायनो सिलिंबो बानायनो हायो जोङोऔ आरो बेनि उनाव जोङो ओ जेनेबा माइ दोनग्रा दुलि बेखौबो औवानि हेबनानै बानायना बेजोंबो गोबां मोजां जायो आरो औवाजों बानायोबा इन्जुर एन्जरफ्रा माने अरनो हाया आरोना आरो जोङो माने गोदोनि दिनावथ' बिदिनो बायदिसिना उन्दु माबबो गैया नालाय बेखायनो जोङो ओ दारहा बिदिनो दारहाबो बानायोमोन औ औ हेबनानै बानायोमोन दारहा बेयावनो जों उन्दुयोमोन दानिया नाथाय एसे खम जाबाय आरो बेखौ बाहायनाया
औ
दाबो बाजारफ्रावबो नुयो आरो ओंखारनाय नुयो होबाबो बांसिनानो खम ओंखारसै आरो ना।
औ औ नंगौ
आरो बायदिसिना बिदिनो औवानि जिरायग्राफोर दङ। जेरै माखासे नामफोरखौ आं गोसोआव गैला आरोना बेफोरखौबो बानायो
जोङो ओ मासि एबा सियारबो बानायोमोना गोदो औवानि दा बे औ
औ जिरायग्रा जेरै मरा बायदि बिदि बानायोमोन आरोना औ औ ओ-आंनि बिनि बिनिस बेबायदि नो आरोना औवाजों बानायनाय आगजुफ्रा जा जा बानायो आरो दंबावोमोन माखासे गोबां दङ बेखौ। गोसोआव थाजोबा आरोना माने बुंनो थाङोब्ला।
औ
दे नोंथां होमबा समाबो जाबाय
अ अ जागोन दे नोंथां अ दे गोजोननाय थाबाय औ।